हेल'।
खोनादों ना?
औ खोनादों। औ।
जायासै माथो। खोनादोंना हेल'?
अ खोनादों।
ए ओ दासो खोनादों नै आंबो।
ए।
ओमफाय मा खालामगासिनो दं लोगोआ?
ओरैनो जिरायनानै दङ' लोगो।
ए ओमफ्राय माथो ओंख्रि जायामोन दहायलाय?
जोंहा?
औ।
खान्थाल बेगर मैथा।
ए ओमफ्राय आं नोंनाव माखासे बर'फोरनि ओंख्रिनि बारैसो रायलायनो होननानै हरदोंमोन लोगो।
अ रायलाय जागोन लोगो।
औ जेबो उसुबिदा गैयाबा रायलाय जागोन ना लोगो?
ओ जेबो उसुबिदा गैया आरोखि रालाय जागोन।
औ जोंनि बर'नि गोथावसिन ओंख्रिफोर होनबाथ' ओ अनला मेवा दाउ, सबाइ साम', नारजि अमा एफोरखौनो बुङो आ लोगो
औ बेफोर
ओ ओमफ्राय मा होनो बे नारजि अमाखौ नोंसिनिथिं माने नोंसोरा माबोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा लोगो
औ हागोन लोगो
औ एसे गुसुङैबाबो फोरमायना होदो दे हेल'
औ
एसे गुसुङैबाबो फोरमायनो हायोबा फोरमायना होदो दे लोगो
औ नारजि अमायाथ' जोंहा बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रि नालाय
औ बर'फोरनि गोथावसिन
औ गोथावसिन ओंख्रि नारजिखौ संनाया फास्ट टाइम नारजिखौ नार्जि बिलाइखौ सोमनानै दोनबाय दैयाव
औ नारजिखौथ' नारजिखौथ' फाथो फाथो गोखाखौ खानानै फोरानग्रोनानैसो गोरान खालामनानै बेखौसो नार्जि जायोना लोगो
औ औ बेखौ फोरानानै उनाव दोनबाय लोगो ओमफाय दसे सोमनानै दोननानै सुबाय सुखांबाय माने खेरखा माने बैदि मैगं खादाफ्राव ओमफ्राय सुनानै मा होनो संबाय आरो बिदिनो खारैजों खारैजों रुबाय आरो एसे ओमफ्राय रुग्रोनानै ओ सागं सागं साबाय खारै होनानै ओमफ्राय एसे रुइबाथाय माबाबाय आरो खां दोनथ'बाय ओमफाय बेदरफोर होयोबा बेदरफोरखौ संनानै बिदिनो सामब्राम बानलु थाव इफोरबायदि होनानै संनानै उनाव बेदरा एसे मोजां एवनाय जाबाथाय ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रिखौ लखबनानै हरबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय औ ओमफाय बिदिनो गोदौहोबाय थाबाय मोनजासिम
औ
दा इदि बेबायदि सङो आरो जोंनिखै
औ
नारजि अमाखौ
नोंसिनि नार्जि अमा संनायखौ खोनानानै जानोसो लुगैलायबाय आं लोगो
ए
जोबोद गोथाव जायोना
औ गोथाव जायो लोगो
औ ओरैनो मा माजों संनानै जायो नारजि ओंख्रिखौ
नार्जि ओंख्रिखौ इदिनो नार्जि गाव गोजाबो संनानै जायो बेदर फोरजोंबो अमा दाउ इफोरबायदिजोंबो
अ मिरामिसबो जानो हायो आरो ना?
औ।
ओं। जानायाथ' नारजि मा होनो नारजि गोखाखौसो जानाय जायो बे फाथो गोदैखौथ' जायाना लोगो
ओहो।
औ।
गोखाखौ जायो आरो सोरबा सोरबा जायो गोदैखौ बो लगायनानै जायो आरो माने सोरबा सोरबा गोखाद्राय जायो होननानै सोरबा बायदिया
औ औ खायसे गोखा जानो हाया नालाय
औ।
औ। ओमफ्राय ओ सबाय साम' बेफोरखौलाय माबोरै संनानै जायो नोंसिनिखो लोगो
सबाय साम'खौ जोंनिखि माने स सामुखौखौ औ दैमा खाथि
अ। दैमा खाथिबाथ' साम'फोरखौ दैयाव खनबा मोनो खोमााना नोंसिनिख
ओ खाथि मोनो
अ।
सम सम खम खननानै लायो आरोोना जों साम'खौ।
औ बोरै सङो फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन एसे। बारा हास्लाबा नालाय आंबो।
औ दे गुसुङैबाबो फोरमायना होनो हागोन।
औ जागोन दे। साम'खौथ' जों दैयावसो मोनो नालाय बेनिफ्राय दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै
औ।
दैयाव माने बिदिनो गामलाफ्राव दोनफैयो आरो। लाबोनानै ओमफ्राय औ सोमनानै दोनफैनानै बिदिनो
साम'आ मैला थायो बिजानु माबाफोर थानायखाय सोमनानै दोनफैयो आरो ना।
औ ओमफ्राय बिदिनो बै मोखाङाव दाखोन थायोना साम'नि
औ औ।
बेखौ
एसे गोबावसो सोमनानै दोनो लोगो?
बिदिनो सानसेफोरबाबो जायो। सानसे साननैफोर बाय दोनो आरो ओमफ्राय बांद्राय दोनबा माने बै मोदोमा साम'नि मोदोमा फिसा फिसा जायो आरोना औ। ओमफफ्राय बिदिनो दोननानै बे दाखोनखौ मोखाङाव जि थायोना साम'नि मोखाङाव बेखौ बोखानानै गारो आरो। बोखानानै गारनानै ओमफ्राय साम'खौ दानस'यो। गुसुं गुसुं दानस'यो आरोना। संनो माबानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो दानखांबाथाय साम' दाखोन गारखांनानै दानखांबनानै दानखांबा फुयो आरोना बिदिनो मनाफ्राव खादाफ्राव लानानै फुयो आरो साम'खौ
साम'आ फुरनायनि थाखाय।
औ गुफुर गुफुर खालामो आरो इसे बायदि मैला थायोना साम'नाव। गोबां बायदिसिना मैला सिथाबनानै थायो। बिनि थाखाय फुयो आरो औ। बिदिनो गुफुर जाबाथाय बिदिनो सङो आरो ओमफ्राय स्र' सुनानै खांनानै दोनबाय दैनिफ्राय बोखांनानै दोनबाय आरोना एसेओमफ्राय बिदिनो थौफ्राव थौफोरखौ जाननानै सङो आरो थौफ्राव बिदिनो सोरबा बायदि सारायफ्राव सङो ओमफ्राय
औ
बिदिनो थाव थाव होनानै सामब्राम बानलु बिदिनो बायदिसिना जिरा मस्ला बायदि थायोना बेफोरखौ देनानै हरो आरो बेयाव थावआव आरो ओमफाय औ साम'आव ओमफफ्राय बिदिनो सामब्राम आरि बायदिया एसे खामहांबाथाय खामफ्राम जाबाथाय साम'खौ हरनोसै आरोना। ओमफ्राय साम'खौ हरनानै ओ औ सबायखौ रुनानै लाग्रोबाय बिदिनो रुइजासिम ओमफ्राय उनाव साम'खौ एवहरबाय आरो दसे सम एवनांगौ साम'खौ। ओमफ्राय खारै खारै बिदि एवनांगौ आरो दसे सम ओमफ्राय खारै होनानै एसे माबा जाबाथाय दै होयो आरो दै होनानै ओमफ्राय बिदिनो बे साम'आव होनाय दैया गोदौबाथाय सबायखौ होसोनहरो आरो।
औ
बिदिनो ओमफ्राय साम' सङो। आरो मोनहां मोनहां जाबाथाय बे मगा दुन्दिया दंना? बेखौ औ बेखौ होनाय जायो आरो मोननोसैयाव।
मगार दुनदियालाय नोंसानाव न'आवनो दं ना बायनानै होयो लोगो
न'आव एसे दङ ओमफ्राय न' खाथियाव एसे लायो आरो
अ
लायो ओमफ्राय एखमबा मोनथाराबा बायो आरो बाजारनिफ्राइ
औ औ मगा दुन्दियाायाथ' बिराद गोथाव मोदोम मोना?
औ मोदोमो लोगो‌ औ
औ गुबुन गुबुन ओंख्रिफ्रावबो होजायो खोमा ना मुगा दुदियाया?
औ होजायो लोगो गुबुन गुबुन ओंख्रिफ्राव।
गोथावनो जायोना जोबोदनो? साम' सबाय ओंख्रिया औ। साम'फोरखौ खननानै लायनानै बाजारफोराव फानहैयोबो नामा लोगो नोंसिनिखाय
ओ सोरबा सोरबा फानहैयो आरो उम खननानै बिदिनो एसे गोलावैनो हुस्रोयो आरो सोरबा बायदिया ओमफाय सोरबा बायदिया हुवा ओरैनो फानहैयो आरो प्लास्टिकआव थफ्ला थफ्ला जुनानै बिदिनो सेरसे सेरनै इफोरबायदि। सोनानै फानहैयो आरो बाजारफ्राव दखानाव।
बिदिबा दोन्थ'लायनोसै खोमा लोगो उनाव रायलायफिनलायलाय सै।
औ दे।